औ नोंथां खोनादों औ
औ औ खोनादोंना?
औ खोनादों।
औ थ' नोंथाङा दायो फ्रि नामा?
औ
हेलौ
ओं औ औ नोंथाङा आंथ' फ्रियैनो दं नोंथाङा बुंनो हागोन औ
औ नोंथाङा फ्रि ना दायो?
औ औ
थ' होमबा नोंथाङा प्रिबार दायो जोङो ओ दिनै मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो लादों।
औ
खोनादोंना?
औ नोंथां औ
औ बे आयदायानो जाहैबाय ओ बर'फोरनि खेला गेलेनायनि सायाव जों सावरायनो लादों आरो ना जागोन दा औ ओमबा आं बेखौनो सोंसैजे ओ
औ
नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा रोखोमनि खेलाफोरखौ गेलेनाय जायो ओमफ्राय ओ खेला गेलेनानै नोंथाङा खेला गेलेनायनि गेजेरजों जोङो ओ मा मा ओ मुलाम्फा मोननो हायो बेखौनो बुंदो दे नोंथां
जोंनिथिंथ' ओ गोबां रोखोमनि खेलाफोर गेलेनायखौ नुनो मोनो गोदोनि ओ खेलाफोरखौ नायोबाथ' जोङो गोदोहाय इनिखौ बुंनांगौबा गोदोथ' जोङो खहा गेलेयोमोन बाथा गेलेयोमोन बिदिनो ओ बेनि अनगायैबो जोङो ओ मा होनो ओ खै गेलेयोमोन बिदिनो गोबां रोखोमनि बिदि खेला गेलेनायखौ नुनो मोनोमोन आरोना त' बिनि गेजेराव गिला गेलेयोमोन जोङो गिलाबो गेलेयोमोन त' बेफोरखौहाय जोङो सिगांनि समाव गेलेयोमोन आरो ना नाथ थाय दाथ' ओ माने सोलायबोगासेनो दङ गोदोनि जेरैहाय खेलाफोरमोन बेफोरो सोलायनानै दानो बेलेग बेलेग खेलायावहाय बारबोबाय आरो ना? न'जे बल खेलाग फोर बल खेलाखौ जोङो गेलेनाय नुनो मोनो दायो। आरो बिनि अनगायैबो बिदिनो ओ काबादि खेलाफोर गेलेनाय नुयो आरो ओ बिदिनो जेन'बा खेला होननानै बुङोबा जोङो मोननै रोखोमनि नुनो मोनो आरो ना दायो खेलाखौ नायोब्ला जे जेनेबा ओन बायेरायाव गेलेग्रा खेला आरो न' सि ङाव बा बिदि स्टेडियाम बिदियावहाय गेलेग्रा खेला खेला बिदिखौ नुनो मोनो आरो ना जेन'बा ब्रेननि ब्रेइनफोरजों बाहायनानैहाय गेलेनाय खेला। आरो बे फिजिकेल माने देहायारि गेलेनाय बेखौ नुयो आरोना। जेन'बा देहायारि गेलेनाय होनोबा माने ओ बै जे बल जोनाय बिदि ओ माने गावनो खारनानै देहाजोंहाय जेनेबाओ बिदिनो खारनानै बा गावनि देहाखौहाय माने गोलोमदै गहोनानै बेफोरबायदि गेलेनायखौ नुनो मोनो आरोना जेरै खारै खारै आरो मोनसे बै जे बिथोरावहाय गेलेग्रा बा इसिंआरि खेला होनोबा जोङो जेरैहाय बेफोर खेलाखौ नायोबा जेरैहाय चिसफोर बा लुदुफोर बेफोरखौ नुनो मोनो आरोना ओ औ बेफोर गुबुन गुबुन रोखोमनि बेफोरखौहाय ओ नुयो आरो दा जेन'बा टेबोल टेनिस बेफोरखौ जोङो ओ बे रोखोमैहाय गुबुन रोखोमैहाय खेलाखौ मोननो हायो जेनेबा न'फ्रावहाय थानानै
बेफोर गेलेनाय आरो ना बेवहाय जेबो देहायारि माने बोलो जेबो नाङा आरो ना।
थ' बेयावहाय गियाननि माने ओ मा होननांगौ बेखौ ब्रेइेननि गोनां जानानै फैयो आरोना। थ' जोङो बे गेलेनायखौ होनोबा बे गेलेनायनि गेजेरजोंनो जे इसिङारि बा बायजोआरि बिदि फुटबल बा माबा मोनसे ओ हकि बा बिदिनो क्रिकेट बेफोरबायदि गेलेनानै जोङो माने रां खामायनो हायो आरो ना थ' बिनि गेजेरजों रां खामायलाय खामायनायल' नङा आरो बेनि सोमोन्दै माने गुबुननि सिगाङावबो माने मिन्थिसारजानाय बयजोंबो मिन्थिजानाय बिदि जानो हायो आरोना।
थ' बेनि अनगायैबो माने जुदि नोंथाङा जुदि ओ फरायनायनि अनगा जुदि बेफोरजोंनो ओ जेन'बा थांनानै थानो सानदों बा दानि दिनावहाय माने बेजोंनो खामायनानै जानो हानायनि राहाबो दंसै आरोना बेफोर गेलेनाय बे फोरजोंनो सिगांनि समावथ' एफा गेलेनायफोरखौ इम्परटेन्स सानामोन आरो ना नाथाय दायोथ' बेफोरबायदि गेलेनायनि गेजेरजोंनो गोबां मानसिफ्रानो दाथो गोजौ गोजौ थाखोआव थांगासिनो जे बेफोरनि गेजेरजोंनो बयजोंबो मिन्थिजानाय जानानै दं आरोना आरो ओ बिदिनो गोबां रोखोमनि गेम गेलेनायफोर दङ माने खेलाफोर दङ बेल' नङा नाथाय ओ जोंनि सिगांनिखौ नायोबा जेन'बा ओ बै ओ मा होनो गिला गेलेनायफोरखौ नायोबा जेन'बा घिला गेलेनाय होनोबाथ' जोङो मोनसे जायगानिफ्राय माने बै। ओ मा होनो ओ गनखौहाय माने गारनानै हरो आरो ना माने बुनानै हरो बे बेसेबां थांगोन बेनि ओमफ्राय जोङो सु बोलायनायखौ जोङो नुयोमोन आर ना बेफोरबायदि गेलेनायखौ नुयोमोन आरो खाबादि गेलेनायखौ नुयो सिगांबो नुयो आरो दाबो नुयो खाबादियाथ' दङआनो ओमफ्राय बेनि अनगायै गुबुन गुबुन रोख रोखोमनि दङ आरो बे नङााखि खेला गेलेनायजों जे खेला गेलेबा थांनानै थानायनि राहा गैया खेला गेलेनानै जेबो गैया बे नङा खेला गेलेनायजोंबो मानसिफ्रा गोबां माने न'खर सोलिनानै दं आरोना नोंथां। दा नोंथांमोननि जों मा मा खेलाखौ गेलेनाय नुनो मोनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हादो।
औ नोंथां ओ जोंनिथिंबो बिदिनो गोबां रोखोमनि खेलाफोरखौ गेलेनायखौ नुनो मोनो जेरै ओ मा होनगोन फुटबल गेलेनाय क्रिकेट गेलेनाय भलिबल बास्केटबल काबादि जोबोद बुरजा आर ना गोबां रोखोमनि खेलाफोरखौ गेलेयो दा बिनि गेजेरावनो माने ओ नोंथां बुंलांनाय बायदिनो जेनेबा जाहा खेला गेलेनायजों गोबां मुलाम्फा दङ जेरै जोङो जेनेबा बेफोर खेलाफोरखौ गेलेयोबा जाहा माने देहाफोरा मोजाङै थायो। बेमार आजारफोरा माने गोजानाव थायो आरोना देहानिफ्राय ओमफ्राय ओमफ्राय जोंहा गोजोननायबो मोनो गोसोनि गोजोननाय जेनेबा नोङो खारबा गेलेबा देरहाबा माने गोजोननाय नाङो आरोना ओ एन इन्टारेस्ट नाङो थ' बेफोरनो आरोना ओमफ्राय जोंनि आरो गोदो गोदायाव गेलेबोनाय खेलाफोर जेरै ओ गोदो गोदाय जोंहाबो बर'फोराबो खेला दङमोन। जेरै ओ अन्थाइ गेलेनाय ओमफ्राय बाथा बुनाय दावला सौलायनाय बेफोरबायदि गोबां रोखोम फोरनि खेलाफोरखौ बर'फोर बर'फोरनियावबो दङमोन होननानै जोङो मिथिनाय जायो आरोना। जेराव जोंबो गेलेबोबाय आरो ना बेफोर बाथा बुनाय गर गेलेनाय बेखौ खौ दा माने बे गर गेलेनायखौ आं एसे बुंसै जे बेखौ मारै गेलेयो नोंथाङाबो गेलेबाय दा माथो नोंथांमोननि ओनसोलथिं औ औ बे ओ बे गर गेलेनायाव माने जाहा अन्थाइ थायो अन्थाइ थायोबा बा बुरजाबो जानो हागौ सोरबा सोरबा खिन्थु थाइबा लायो जोंनिथिं बे थाइबयाव जेनेबा जोंहा बिखौ साबै साबै गेलेनांगौ आरोना बे अन्थाइखौ औ जेनेबा बियोखौ मारै गेले होनबा जोंहा बिनि ओ बेखौ साबै साबै माने मोनसे ओ थाखोसिम सहैनांगौ बे थाखोनि उनाव जोंहा गुबुन गुबुन रोखोमनि थाखो दङ जेरै दालां ओ माबा अ किउ सि नायखौ बिदि माबा माबि दंसै आरोना गोबां रोखोमनि ओ थाखो दंसैयो बेहा माने बेयाव बिनि गेजेरावनो सोरबा सोरबा मबेखौबा मबेखौबा लायो आरो ओमफ्राय दा बेखौ माने गोदो गोदाय बिजाबावबो लिरजानाय जोंहा बे गरन्थाइ गेलेनाया गोदो गोदायनिफ्रायनो फैबाय थानाय खेलासो आरोना दा दानि जुगावथ' बेफोरबायदि खेलाफोरखौनो गेलेनायखौ नुनो मोनला। थ' बेफोरनोसै आरो ओमफ्राय जोंहा नोंथां बुंलांनाय बायदिबो माने सिङाव गेलेनाय खेला न' न' सिङाव गेलेजाग्रा खेला जेरै लुद' चेस ओमफ्राय आरो बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि खेलाफोर केरामफोर बेफोरबायदि आर ना बेफोरबायदिखौबो जोङो गेलेनायखौ जोंनि ओनसोलजों नुनो मोनो ओमफ्राय नोंथाङा जेरै बुंलांदों माने जोङो बे खेला गेलेनायनि गेजेरजों माने गेलेनानैल' माबा जाया माने जोंहा केरियारनिथिंबो फकास जायो आरोना जेरै माने जोङो फुटबल बा क्रिकेटफोराव जोङो माने फकास खालामबायबा होमबा जोंहा माने केरियार लाइनावबो जाहैनो हायो आरोना बेफोरजों माने नों उनाव जेबो हाबा मावनाङा बेफोर गेलेगासियावनो माने फैसा मोनग्रा लाख लाख मोनग्रा बेफोरबायदि जायो आरो ना थ बिनि दारैै माने नोंङो बिदि जाबा जाहैबाया उनाव माने गामियाबो मुंदांखा समाजाबो मान सनमान गोनां मुंदांखा ओमफ्राय बिदिनो ओनसोलफोराबो मुंदांखा बिदि आर ना माने मान सनमान मोननाय बेफोरबायदि जासियो थह माने खेलाफोरजोंबो जोङो केरियारखौ बानायनो हायो दा दाबोथ' जाबाय थादों दा फुटबल वर्ल्ड काप दाबो जागासिनो दं माने बेयावबो आरोना जाय जाय प्लेयारा गेलेदों बा देरहादों बेयाव बिसोरनि माने जायगायानो मुंदांखा आर ना गामि सोहोर टाउन जायगा स्टेट बेफोर गासैबो मुंदांखा जाजोबो आरोोना माने सासे प्लेयारा जुदि देरहायो बेफोरबायदि गेमाव थ' बेफोरबायदियानो आरोना थ' ओमफ्राय बेनि अनगा जोंहा आरो मा होनबावनो थ' बेफोरनोसै आरोोना ओमफ्राय नोंथाङा बेनि बागै आरो औ नलाय नोंथां
मा होनो नोंथांमोननि साइड जों मा खेलाखौ बांसिन खेला गेलेनाय नुनो मोनो
औ माने जोंनि साइडथिंथ' बेफोरनोसै फुटबल भलिबल माने फिल्ड दङ मोननै माने मोनसे मोननै मोनसेया फिल्ड नङा माने भलिबलनिया मोनसे फिसा जायगा बेयाव भलिबलखौ गेलेयो माने बोराय फोरबो गेलेयो ओमफ्राय माने सेंग्रासा सेंग्रासाफोरा फुटबल गेलेनो थाखाय फिल्ड वार दङ आरो ना बेयाव गेलेनाय जायो ओमफ्राय हिन्जावफोर गेलेयोबा साइद सिं मोनसे खनाथिं एसे जायगा दं बेफोराव काबादिफोर गेलेनाय नुयो आरोोना बिदि आरोना जोंनि बारथिं गेलेनाया दा बेफोरबायदि बाथा बुनायफोरखौ जों दानिया गेलेनाय जाला आरोना जोंनिथिं माने ओमफ्राय जोंनियाव मोनसे खेलाबो दंबावोमोन सिगाङाव बेयाव गेलेनाय जायोमोन बि्टु खेला होनना बुङोमोन नोंथाङा मिथियो नामा
आं मिथिया
अ त' आं बेखौ एसे बुंनो र' टु खेलायाव जेनेबा जोंहा बल थायो मोनसे बल थायो ओमफ्राय मोननै हान्जा थायो माने मोनसे हान्जाया बे बलखौ लानानै मोनसे हान्सााखौ खुबैनांगौ ओमफ्राय मोनसे हान्जाया आरो बे बलखौ लानानै खारनांगौ बिसोर खुबैनो हाया आरो ना लाना खारग्रा थह बेयाव जाहा मा होनगोन गन जाबनाय जायो जेराव माने गनखौ जाबखोलांबाय थानांगौ आरोोना बे लाना खारग्रानि हानसानि मानसिफोरा गनखौ जाब्बाय थानांगौ जेब्ला बिसोरो बलखौ लाना खारबाय थायो अब्ला माने गनखौ जाबलांबाय थानानै मोनसे जायगासिम फोजोबहैनांगौ आरो ना थ' बेखौबो जोङो जे औ नोंथांमोननि
ननाथिं बेखौ माबा बुङो बेखौ माबा बुङो जोंनाथिं मा होनो खहा होनो खुहा
गहाा
औ
माने गासैयबो गुबुन गुबुन आर ना माने नामफोरा जायगा लायै जायगा गुबुन गुबुन थ' नोंथाङाबो होमबा बेखौ मिथिखायो
औ बेखौ मिथियो
औ औ होनोमबा आं बुङाबाबो जासिगोनदां नोंदां थ' नोंथाङा आरो माबा
हागोन नोंथां बेलेग बेलेग जायो नालाय बुंनो हागोन
थ' बिदिनो आर ना माने ओमफ्राय बे जेनेबा जायहा जाय हान्जाया बलखौ लाना खारो बिसोरो माने लाना खारबाय थाबा लाना खारै खारै खारै अब्लाना जेनेबा एसे गोजान लाना खारो बुंबा माने बे नखारारग्रानि हान्जानि सुबुंफोरा प्लेयारफोरा बे गनखौ जाबसिन जाबसिन जाबनांगौ आरो ना ओमफ्राय फोजोबनो हायोबा बिसोर देरहाबाय नाथाय बिसोरो फोजोबनो हाया